औ खोनादों नोंथां
खोनादों ना आंनिखौ
औ खोनादों नोंथां खोनादों
औ नोंथाङा फ्रि दं ना
औ दङ आङो फ्रियैनो दङ
औ बिदिब्ला नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सा सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल हरनाय जादोंमोन नोंथां सम होनो हागोन ना
हागोन हागोन
औ बिदिब्ला आयदायानो जाहैबाय गोदो जोंना आइजोफोरा आरो दानि समाव आइजोफोरखौ मा मा बिथिंङाव जौगानाय नुदों नोंथांङा एसे फोरमायनो हागोन ना
ओं हागोन जोंङो बुंनो थांङोब्ला बर' हारि हिसाबै जों बुंनो थांङोब्ला जोंनि हारियाव आइजोफोरानो गोदोनिफ्राय न'खर सामलायनाय बिनि अनगायैबो रां रुफा रां रुफा जगार खालामनाय बिसोर बांसिनानो आइजोफोरानो न'आव खालामबोनाय जादों बुंनो थांङोब्ला गोदो गोदायनि जेब्ला जोंनि आइजोफोरा जोंनि हौवाफोरा जेब्ला दावहा एबा बबेबा मोनसे मैहुराव एबा हाग्रा बंग्रायाव मैगं थाइगं बनलाय आरि थां लायनो थांनाय समावहाय न'आ हारसिंङै थालांनाय जायोमोन आरो बे समावहाय जोंनि न'खौ सामलायनो थाखाय जोंनि न'खरनि बे न'खरखौ बेंनो थाखाय आइजोफोरखौनो न'आव गालांनाय जायोमोन
औ
आरो बे गालांनाय समावहाय न'खौ बेंनाय न'नि गोनां जानाय मुवा बेसाद बेफोर गाैखौबो आइजोफोरानो जगार खालामनाय जायोमोन। बुंनो थांङोब्ला न'खरनि जानाय लोंनाय बिहाव बिखुनजोखौ नायनाय गथ'फोरखौ फोरोंनाय आरो आखल आखु दानाय बेफोर गासैबो बिथिंङावनो जोंनि आइजोफोरानो गोहोमै बिफाव लायोमोन बिसोरो मा खालामोमोन गावसिनि थांना थानायाव जेब्ला गोनां जानाय रांखावरि एबा मुवाफोरखौ बबेबा बबेबा समाव गावसोरनि ओ हौवा एबा फिसायफोरनि सायाव सोनारालासिनो गावसोरनो खाथि खाला गामिफोराव एबा गामिनि खाथिफोराव माबाफोर खामानि एबा बायदिसिना मैगं थाइगं बुथुमनानै सारनानै बेफोरखौ फाननानैनो रांखावरि जगार खालामोमोन आरोखि बेनि अनगायैबो एम्फौ फिसिनाय दानाय लुनाय आरो आबाद फोथाराव खामानि मावनाय गोदोनि समाव जोंङो आइजोफोरखौ बांसिनै नुनो मोनोमोन। बिनि गेजेरावबो बिथांमोना एम्फौ फिसिनायाव बांसिनै गोसो होयोमोन। मानो होनोब्ला एम्फौ फिसिनायाव खालि जोंङो एम्फौखौ जानो थाखाय एबा बेखौ गुबुननो फाननानै रांखावरि खामायनो थाखाय बेयाव बाहायामोन एम्फौनिफ्राय जोंङो फिथोब मोनोमोन। आरो बे फिथोबनिफ्रायनो जोंनि गाननाय जोमनाय माखासे जि जोमफोरखौ बानायनानै लानाय जायोमोन आरोखि बिथांमोना गिबियावनो एम्फौनि बै फिथोबखौहाय जोंङो मा खालामोमोन रुग्रोनानैहाय गिबियावहाय बिसोरो दोननाय जायोमोन बे रुनानै दोननानै साननैसो दोनखांनायनि उनाव बिसोरो दांङा नाथायाव लुनानै खुन्दुं दिहुनोमोन दा बे खिन्दुं खुन्दुं दिहुनन्नाया मोनसे सादा महर एबा गुफुर महरनि जायो जेबो गाब गैयि गुफुर महरनिल' जायो आरो बे गुफुर गाबखौहाय गुबुन गाब होनो थाखाय बिथांमोना हाग्रा बंग्रायावनो थांनानै एबा खाथि खालानि बिफां लाइफांनि बिबार बिलाइ बा बिबजोंनो बिथांमोनहा गाब गानायनि माखासे आदब खायदाफोरखौ सोलोंनानै लायोमोन। आरो बिसोरनो बिसोरो बायदिसिना ओ आगरनि जि जोम दायोमोन आरो बे जि जोमखौहाय खालि नआवल' ओ गाननो जोमनो थाखाय बाहायामोन मानिबा फुजा फोरबोफोर जायोब्ला बा बैसागुखौ जोङो हमनानै लानो हायो बेबायदि फुजा फोरबो मेला फोरबोफोरावहाय गेदेरफोरखौ एबा आलासिफोरखौ मान बावनो थाखाय ओ बिसोरो फालि दानानै होयोमोन। गोदोनि आइजोफोर आरो दानि आइजोफोरनि गेजेराव जोङो गोबां फाराग नुनो मोनसै गोदोनि समाव आइजोफोरा जेरैबायदि ओ दानाय लुनाय मावनाय दांनाय गायनाय फुनाय बेफोरबायदियाव आखा फाखामोन दानियाव जों नुनो मोननो थांलिया। बुंनो थाङोब्ला गोदोनि ओ आइजोफोरा देहायारि ओ गोख्रों आरो हाबा हुखाफ्राव रोंखा राखामोन। मानो होनोब्ला गोदोनि समाव जोङो खनले खनले खोनानो मोनोदि ओ गोदोनि समावहाय थाम रिंगा हर फुंबिलिनि थाम रिंगासो समनिफ्रायनो बिथांमोना सिखारनानै ओ दामा दामि माइ सौवनाय खौ जोङो मिथियोमोन बिथांमोनहा उवाल एबा गायहेनाव माइ सौनानै माइरं दिहुनोमोन। मानो होनोब्ला गोदोनि दिनावहाय दानि बायदि मेचिन गैयामोन। जायजों जोङो माइरं सोमनानै दिहुनो दा बिथांमोना फुं समावनो बेफोरबायदि गोरा खामानिखौ मावबाय थायोमोननि थाखायनो बिथांमोननि देहा सोलेरयाबो गोरा जायोमोन आरो आखल आखुफोराबो नोरोम जालांयोन आरो बायदिसिना हाबा हुखाफ्रावनो बिथांमोना ओ खामानि मावनो हानाय जायोमोन आरोखि नाथाय आथिखालनि आइजोफोरखौ जों नायोब्ला बेबायदि रोंगौथि थिया बाजि जौखोन्दोयानो खमायलांबाय होननानै जों दिनै बुंनो हायो दिनै ओ जौगानाय लोगो लोगो जिहेथु सोदोम सुबुं सोदोमस्रिया जौगानाय लोगो लोगो माखासे सुबुंफोरा टाउन सहराव थाहैनो लादों आरो बे टाउन सहराव जेब्ला थाहैनो लादों बिथांमोना बिथांमोननि जानाय लोंनाय गान्नाय जोमनाय आरो खामानि मावनाय बेफोर गासिबो गुबुन रोखोमनि जालांनो हमदों बिथांमोना रां आरजिनायनि असिलायै ओ माखासे खामानिफोर एबा सरखारि खामानिफोर जेरावहाय खस्थ' खमसिन बेफोरखौ मावनो लादों आरो बेजों बिथांमोनहा गोबां दरमाहाबो मोनदोंमोन आरो बे दरमाहा मोननायनि थाखायनो न'आव थानाय आइजोफोरा रांखावरि जा गोनां जानाय आरो न'खरनि आंखाल सुफुंनायाव गोरलैसिन जादोंमोन जायनि थाखाय बिथांमोना बे गोरा गोरा खामानिखौ मावनो गोनांथि जायाखै आरोखि आरो बिनि बादैबो माखासे थासारि हमना लादो बार अखा बेबायदि जेरै माइ गायनाय समावहाय जोङो सान्दुं थिखा थिखि गायनांगौ जायोमोन नाथाय जों नुनो मोनसैदि ओ माखासे आइजोफोरा दानि आइजोफोरा सान्दुं गोसायाव ओंखारनो हाला मानो होनोबा बिसोर दानि ओ एसि एबा एयारकुलारनि बाराव थायो जेराव जेब्लाबो गुसु जोङो थाबाय थानो मोनो बेफोरबायदि जाहोननि थाखायनो बिथांमोननि जेनाखि देहा सोलेर बियो सान्दुंजों खाबजानाय जाला बिथांमोना सान्दुंआव जुदि दसे ओंखारब्लानो आं थोनो थोनो मोननाय जायो आरोखि दा गोबां फाराग जों नुनो मोनो गोदोनि आइजोफोरा बिहाव बिखुनजोखौ मान होयोमोन आरो समाजनि नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै सोलियोमोन। नाथाय दानि जुगावहाय जोङो खनले खनले समाज बिजोंनि गेजेराव नुफ्लेबाय थायोदि ओ नखर गारनानै खारनाय फिसा फिसौखौ गारनानै खारनाय आरो माब्लाबा समाव आयेन बेरेखा हाबा मावनाय जों जावले जावले गोबां नुफ्लेबाय थायो। दा नोंथाङा जोंनि समाजाव एबा बर' हारियावहाय आइजोफोरा माबायदि ओ बिहोमा होयो? बेनि सोमोन्दै नोंथाङा फंनैसो बुंलांनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय।
औ नोंथां ओ नोंथाङाथ' फोरामायखाबायानो थेवबो आङो एसे फोरमायबावनानै होनोसै जोङो गोदोनि आइजोफोरनि बिथिङाव आरो दानि आइजोफोरनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला थ' गोबां गोलाव जायो आरो गोबां फारागबो नुनो थाङो आरो। जोङो सोलोंथाइनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्लाबो गोदो जेरै हौवाफोरखौ सोलोंथाइ होनाय जायोमोन नाथाय आइजोफोरखौ बिब्दि सोलों थाइ लानो थाखाय सुबिदा होनाय जायामोन आरो बिसोरखौ खालि ओ न'नि खामानिफोरावल' ओ
औ
मुखुब खालामनायखौ जोंङो नुनो थाङोमोन आरो आरो नोंथाङा जि फोरमायलांदों दावहाफोराव बिब्दि आइजोफोरा थांनायनि सिगांनो सानसे थौवावनो ओ जिफोर बा आर'नाय बायदि दानानै दिहुनाय बायदि हुदाया दंमोन आरो गोदो नाथाय जोङो ओ दानि समाव बिब्दिखौ नुला बा जोङो बिब्दि दावहा जानायखौबो नुनो थांला नालाय।
औ
आरो ओ जोङो दानि समाव बुंनो थाङोब्ला जोङो आइजोफोर खौबो हौवाफोरजोंनो समान समानै सोलोंथाइ लानाय बा दावगालांनायखोबो जोङो नुनो थाङो आरो आरो बेनि अनगायैबो जोङो दानाय लुनायनि बिथिङावबो बुंनो थाङोब्ला बिगियाननि जौगानायजों जोंहा ओ दानाय लुनायावबो मेचिनजों दानायखौ बांसिन गाननायखौ नुनो थाङो बा गुबुन हादोरफोराव बानायनाय सि जोमफोरखौ जोङो लाबोनानै गानफैनाय खो बांसिन नुयो आरो ओ ना नाथाय जोङो गोदोनि समाव नुनो थांदोंमोन जे गावबा गावनो ओ लाथा फिसिनानै बा थावख्रि लुनानै गावनो खुन्दुं लुना बेवहाय गाब होनानै बायदि रोखोमनि जि जोम बा आर'नाइ बायदि दखना गावनि गाननाय जोमनायखौ ओ दिहुननानै लायोमोन आरो आरो ओ बिब्दि दानायजोंनो लोगोसे गावनि नखरखौबो सामलायनायखौ नुदों आरो बे खो बेफार फालांगि खालामनानै बा बेनि अनगायैबो मैगं थाइगं बायदिसिना ओ दुब्लि फोथारफोराव खामानि मावहैनानै बो नखरखौ सोलिलांनायखौ सलायनायखौ नुदोंमोन आरो। नाथाय जोङो दानि समाव बिब्दिखौ नुनाया एसे खम जाबाय आरो नाथाय ओ सानैसो आइजोफोरखौ जोङो दासिमबो बायदिसिना जेरै थावख्रि लुनानै दासिमबो गावनि थाखाय जि जोम दानानै लुनाय आरो गावनो गाब फोननानै ओ बायदि रोखोमनि दखना बा आर'नाइ आरो आगरफोर एरखांनानै सि दानानै लानायखौ नुयो आरो।
औ
आरो जोङो नोंथाङा जि बुंलांबाय दुब्लि फोथारनि ओ बिब्दियाबो जोंना बिगियाननि जौगानायजों लोगोसे दानि समाव बयबो खम समनि गेजेरावनो खामानिखौ जानो लुबोयो नालाय बेनिखाय जोङो बांसिन ओ जा मेचिनफोर बेफोरखौ बाहायनायखौ नुयो आरो। नाथाय खायसे आइजोफोरखौ जोङो दासिमबो बिब्दि दुब्लि फोथाराव थांनानै माइ गायहैनायफोरखौ जोङो नुयोबा खोथिया फुहैनायफोरखौ नुयो आरो आरो जोङो ओ बुंनो थाङोब्ला गोदो आइजोफोरखौ एसेबां सुबिदा होयैनि थाखाय बिसोरनाव बा गावारि जौगानाया एसे खममोन नाथ थाय जोङो दानि समाव समान समान मा बुङो अधि- -खार होनायनि थाखाय जोङो बिसोरखौबो साख्रि मावनानै गावनि आथिङाव जोङो गोख्रों जानायखौ नुनो थाङो आरो बिदिनो जोङो बुंनो थाङोब्ला गोदोनि आइजोफोरनि बिथिङाव आरो दानि आइजोफोरनि बिथ थिंआव गोबां फाराग दङ' आरो
औ
औ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जानानै फैबाय दिनैनि आयदाखौ बे दिनो दोनथ'नोसै नामा
जागोन नोंथां दे
औ गोजोननाय थाबाय
दे गोजोनबाय